औ औ नोंथां
ओ ओ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंफैयो नामा नोंथां
औ दोंथ'यो नोंथां
ओ नोंथाङा ओ सानजुफुनि ओ जामुंखौ जाखांबाय नामा नोंथां।
औ जाखांबायमोन जा जामुंखौ नोंथां।
औ ओ जोङो ओ दाय गिबियावनो ओ मिथिंगानि सायाव रायलायगोन आरो नोंथां
औ नोंथां
ओ गिबियावनो ओ नोंथाङा ओ ओ मि थिंगानि सायाव ओ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां औ मिथिंगानि सायाव होनब्लाथ' नोंथां जों मिथिंगाखौ मा ने मिथिंगानि सोमोन्दै गोबां फोरमायनो हायो आरो थेवबो आं ओ हानायखिनिखौ फोरमायना होनोसै मिथिंगा होनब्ला फाय ओ बिदिनो बिफां लाइ फां सारि सारि ओ जिब जुनार बिदिनो बायदिसिना ओ बिदिनो हालामाव बयनिबो हालामाव माने बिदिनो बिफां लाइफां जिब जुनार मिथिंगा माने बिदिनो जा यो आरोना नोंथां बिदिनो ओ मिथिंगानि बागै बुंब्ला ओ माने गोसोफोरखौ बाहेरायाव बेरायनो थांब्लाथाय जों मिथिंगा माने बिदिनो बि फां लाइफां ओ बिदिनो जिब जुनार नुबा माने जोङो गोसोखौ जोबोर मोजां मोनो आरो जोबोर मोजां नाङो जोंनि गोसोआ माने बिदिनो ओ गुबुन बाहेरफोरावबो थांबा हाजो हाला बिफां लाइफां सारि सारि बिनि गेजेराव दै स्राय स्राय बोहैनाय माने बिदिनो जो बोर मोजां मोनो आरो बिनि नुथायखौ नुबा
अ अ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होलाय नोंथां माने मिथिनायखिनिखौ मिथिंगानि बागै
अ ओ जोंनि ओ जोंनि मिथिंगायाव
औ
ओ माखासे सानथ्र'यै ओ दैमा दैसा, हाजो हाला, बिलो बिलोमा, बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो
औ
ओ जोंनि ओ जोंनि आसामाबो मिथिंगायारि नुथायावल' समायना नङा
औ
ओ सानस'यै मिथिंगानि मुवाजों आबुं जानानै दं आरो
औ नंगौ नोंथां।
ओ सानजा एबा सा सानजा भारतनि मिथिंगानि ओ मा बुंगोन बेखौ रानियानो आसामा
औ
ओ मिथिंगानि ओ गुवार बिखायाव थानाय माखासे ओ जिब-जुनारफोरा जादों। मै, मोसा, मैदेर, सियाल, सैमा, बेफोर आरो
औ नंगौ
फिसिग्रा जुनार हिसाबै जेरै अमा, बोरमा, मोसौ, मैसो,
औ नंगौ नोंथां
जोंहा आसामनि बिखायाव सानथ्र'आयै बेसेन गोसा दंफाफोर दंबावो
दोङ नोंथां औ नंगौ
साल, सनालु, गाम्बारि, सिगुन, थिथासाब, खोदोम, अदाल, बायदिदोंसोगारो आरो बेफोरखौ ओ न' लुनाय दंफांनि उन्दुग्रा सारफिला आरो दालां लुनाय हाबाफोराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
फोरनिफ्राय जोङो आइजें आइला ओ बानायनानै
औ नंगौ नोंथां
जोङो गोबां रां खामायनो हायो ओ सोमलि दंफांजों जोंहा ओ सोमलि दंफांजो जोंहा सलाय खाथि बानायनो हायो होनना जों मिथियो
औ नंगौ नोंथां
बिलाइ बहि दिहुनन्नायाव औवाफोरा गोबां मदद होयो। ओ जोंहा मिथिंगायाव ओ गोबां दाउ फोर दङ बेनि गेजेराव दाउराय, दाउमासार, बाथ' दाउ गनेश, दाउ मैना, दाउथु दाउ दिग्ला, दाउ दाबां, हांसो, बायदि जाथिनि दाउ मोनो आरो ओ बेनि गेजेराव ओ जोंहा ओ मुंदांखा सिन आसामनि जुनारानो जादों ओ थसेल' गं थानाय गान्दा आरो
औ नंगौ नोंथां
जोंहा ओ मैदेर मैदेरनिफ्राय मैदेर हाथाइखौ जोङो गानग्रा गयनाफोर दानाय जायो होनना जों मिथियो
औ नंगौ नोंथां
मिथिंगायाव ओ दैमा-दैसा दङ बिनि गेजेराव आसामनि दैमा-दैसा बिलोफोराव गोबां रोखोमनि
ना मोननाय जायो आरो आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय बेनो जाग्रा आदार आरो आसामनि गोबां दैमाफोरनि दैखौ जोङो दैनि फ्राय मोब्लिब गोहो दिहुननोबो हायो होन्ना जों मिथियो। ओ जों मिथिंगायाव ओ गारि मथर सालायनो गोनां जायोब्ला बेफोरनि थाव, पेट्रल, डिजेल बेफोरखौ जोंनि आसामाव मोननाय जायो आरो जोङो ओ जोङो बुंनो हायोदि ओ जोङो सुबुं माहारिया मिथिंगायावनो थायो आरो जों बिफां-लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन लानानैसो थांनानै दङ। बिफां-लाइफां गैयाब्ला जोङो सुबुं माहारिया थांनानै थानाया आरो जिब-जुनार जिब-जुनारा जादों मोनसे सम जिब-जुनार बुथारोब्ला जोंहा सरखारनि सुत जायो होनना मिथिया नों-नोंथाङाबो मिथिंगानि सोमोनदै ससे फोरमाय
अ बेबाय दिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बिफां-लाइफांजों माने बुंफबनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो ओ जोंनि जोंनि ओनसोलावबो गोबां बिफां-बिफांनि गोबां बिफांनि नामफोर दं बिदिनो सोमलि बिफां बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि माने बिफांनि नाम दङ आरो माने आङो बिदिनो मिथिजोबा आरोना बिदिनो औवा औवाफोरबो दोङो आरो ना औवाफोराबो बिदिनो मिथिंगाखौ माने समाय होयो बिदिनो ओ औवा औवाखौ जोङो गोबां रोखोम खामानियाव बाहायनाय जायो आरोना न' लुनाय बिदिनो सां बानायनाय बिदि बिदिनो ओ बायदि बायदि रोखोम बाहायनाय जायो। बिदिनो ओ दै दै दैमायाव गंसे दालांनि गोनांथि जायोबा औवाजोंनो बानायनाय जायो बा। औवाजोंबो बानायनो हायो बेखौ मोनसे माबाजोंबो बानायनो हायो औ बेबायदिनो बिफांनि बिफांफोरा गोबां बिफां औवा बिदिनो गोबां मदद होयो आरोना जों खौ नोंथां गोबां खामानियाव मदद होयो।
औ
औ
ओ मा बुंदोंमोन नोंथां खोनायासै
औ बुंलाय नोंथां।
औ खोनायासै आं नोंथां माबाफोर सोंदोंमोन नामा नोंथाङा?
हा आंथ' जेबो सोङासै नोंथां बिदिनो माने आं मिथिंगानि बागै नोंथांनि खुगानिफ्राय खोनासंनो माने गोसो जाबावदों आरो।
औ औ नोंथ' बुंगोन आं नोंथां जोङो बुंनो हाबावो जोंहा आसामाव जोबोद दैबाना जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जानायजों सुबुंफोरा गुबुन फारसे थांनो गोनां जायो। जाहोनाव बिसिनि थाग्रा न' जायगाफोरा दैजों थोर बोथ हटेल सुस्र' लांजोबो आरो बेनि बिदि फिथाया आसामनि खना खनलाया जायगायाव जायो आरो। ओ बिदि जाथ फिथाया माजुलि दैमा दि बेफोर जायगायाव सरासनस्राय जोङो जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो जोंनि मिथि मिथिंगा एबा आबहावायाव जोंहा बांग्रिंबो जायो आरो सम सम बे बांग्रिंआ ओ सुबुंफोरखौ दुखु होयो जेरैहाय नंङाबा। सोमावनानै गावस्रा होयो जाहोनाव सुबुंफोरा न'आव बायनानै आघाद जायो आरो खायफाफोराथ' ओ थैनो गोनां जायो आरो सरासनस्राय जोंहा टाउननि एबा नोगोरनि न'फोरखौ बांसिन सेफायनायखौ। एबा गावसारनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो जोंहा गामि ओनसोलनि। सुबुंफोरनि न' बांखौ बारा एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोना। जोंहा मिथिंगा बुङोबाथ'। बिदिनो जोङो माखासे। जे बिफां लाइफांनिफ्राय बिदिनो ओ मा। अक्सिजेनखौ जों लायो आरो जों हेगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ औ।
बिफांफोरा लायो आरो बिदिनो जोंहा दैखौ मिथियो। दै जोंहा ओ। दैखौ स्निजिसे जौखोन्दोखौनो जोङो। दै दं होनना मिथियो नैजि। जसे जौखोन्दोआ जोंहा हायाव गोग्लैयो होनना जों मिथियो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो ससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां जोंना मिथिंगानि सायाव।
बिदिनो। बिदिनो जिब जुनार गैयाबाथ' माने बिफां लाइफां। बिफां गैयाबाथ' माने बिदिनो माबा जानो हाया नालाय मिथिंगाया। माने मिथिंगाखौ समायना नुनाय नङामोन बिदिनो बिफां लाइफाङासो समायना। मिथिंगाखौ माने मिथिंगा मिथिंगा। माबा समायनाय नङामोन आरो मिथिंगानि बेफोरबायदि जेनेबा। बिफां लाइफां जिब जुनार थानायखायसो मिथिगा माने स समायफ्लेयो आरोना। दैमा दैसा जिरि जिरि बोहैनाय हाजो हाला माने बेफोरो । थासेयावसो थानायावसो मिथिंगाखौ। समायना नुयो आरोना समाय माने जोंनि गोसो। गोसोयाबो बेफोरखौ नुबा गोबां गोजोननाय मोनो गोबां रंजाखांनाय मोनो। दाबसे जायगायाव बेरायनो थांबा जोङो गावनि जिउखौनो गोबां। मोजां मोनो आरो ना खुसि मोनो बेफोरनि। बेफोरनि माबाखौ नुबा नुयोब्ला। बेबायदिनो मिथिंगाखौ माने। बाख्नायनांगोन आरोना ।
औ औ।
औ।
औ।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'
आङो दा ओरैनो दङ' जिरायना फ्रियावनो जेबो खामानि मावथ'वाखै आङो।
औ नोंथाङा मिथिंगा । नि सायाव मा जिरादखौ मोजां मोनो बा। जिब जुनारनि बयनिसायबो गेजेराव माखौ मोजां मोनो माखौ मोजां नुयो। एसे।
जिब जुनारनि गेजेराव आं मोजांसिन नुनाया जायो। आङो। सिंहखौ मोजांसिन नुयो आरो।
सिंह।
जोङो जोङो। फिसियो जिब जुनारनि गेजेराव।
लिदारसिनबा लिदारखौ जागोन बेखौ सिहखौ होननानै जों मिथियो
औ औ ।
बेनि गेजेरावनो नोंथाङाबो बबे मोनसे जुनारखौ मोजांसिन मोनो फोरमायना हो नोंथां।
औ आंनि आंनि मथेबाबो बेबायदिनो आरो नों जायखौ मोजां मोनो आंबो बेखौनो मोजां मोनो नुनायावबो माने मोजां नाङो औ। बिदिब्ला जोंनि औ जोंनि टाइमाबो जानानै फैबाय ओ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों मिथिंगानि बागै सावरायनो मोननानै
गोजोनथों
दे